उम औ औ नों खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ गोजोन बेलासे बाउहरनाय थाबाय।
उम। सेम तु इउ।
औ अब्ला जोङो दिनै गुवाहाटि नोगोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो।
औ। औ दे नोंथां।
अके होनबा आं जागायजेननि न'?
औ।
औ। गुवाहाटी नोगोरा आसामनि देरसिन नोगोर। आरो बे नर्थ नर्थ इस्ट देर-देरसिन नोगोर होनबाबो गोरोन्थि जाया, दा बे नोगोरनि बागै जों सावरायनि। दा बे नोगोरखौ जोङो नर्थ इस्टनि गेट बा दरखं मोखांबो होनना मोनथिनाय जायो औ दा बे नोगोराव आङो फ्राय थांबाय थानाय जायो आरोना ट्रेन जों मालाब माबा बासजों आरो मालाबा सारभे खालामनो बिदिनो मास मोनसे मास मोननै बेयाव थाहैनाय जायो दा
उम उम
थाहैनायनि गेजेराव गोबां माने दि जिनिसखौ आङो नोजोर होनानै नुनो मोनदों
दिनै
दा नोजोर होनानै नुनो मोनो
उम
उम दा नोजोर होनानै नुनो मोननायफोरनि गेजेराव आङो बांसिन सुबुं अनजिमाया माने गोबां जाबाय दा गोबां आनो गोबां होनानै माने बायनानै जानो गोनां जायो दा
बां बिदिनो लामा सामा गोबां माने बेफोरबायदि खालामनानै दा बे फोरफोरखौ जोङो बोरैहाय माने सरखार एबा गनि नोगोर कमिटिया माने साखोन सिखोन जागोन नोंथाङासाबै हाग
अ दा बुंनो थाङोबा जों सरखार आरो गमबन' जेनेबा
औ
गावनि दायथ' होननानै माल फुस्थर ख दानायफोरखौ जों साखोन सिखोन गावनो लाखिनांगोन । जेराव जाखांनानै बा आलु बायदिसिना जमा दोनथुमगोन। बिदि मैला खालामना दोनोबथाय बेखौ सावना सावना हो बा आफहावायावबो गोबां गार्जि जानायखौ नुनो मोनो ।
औ
गुवाहाटि नोगोरमायावथ' जों गोबां मैला दोङो बेखौ आंबो नुदों । जोंनि खाथिनिनो सहर जाहैबायना बे ।
औ
गोबां मैला नुयो लामा सामायाव दा जोंहा मान सिफोरा बेनि सो सो सोलायनांगौ दङ होननानै आं सानो आरो । गोबां । मानोना जोङो मानसिफोरा जेनेबा नोङो जाबाय बा लोंबाय बा माबा मोनसे मो मैगं थाइगं हानानै बेनि बिलाइ बा माबा बिगुरफोरखौ माने गारला बायनानै दोनो । ज' दोननो रोङा । थायसेयावनो दा बेखौनु दाव बैखौ नुदाव गारनायावनो गारनायावनो माने गोबां बुंजोब्बाय आरो ना । लामा दथाफोराव खाथि खाथियाव ।
औ
बेफोर जा जों बादा होनांगोन । बा गाव निजे सोलाय ग्रो नांगोन । सिगाङावनो । दा दा नों मोजां मावनायखौ नुयोबासो बैब सासेयावबो लागोन । मैला खालामनाय नङा । आरो जोंहा बेफोरबायदि आबहावाखौ सिखोन साखोन लाखिनो गोनांबा जों बयबो गावबा गावनि दायथथ' होनानै बेखौ मावलाङोबानो बेयो। मोजां जागोन बा मोजां थासारियाव फैगोनखौ आं सानो नोंथां। नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना?
औ।
नोंथानिाव आं मोनसे मोननै ल फिसा फिसा सोंदि सोंनो।
औ
दाथ' गुवाहाटि नोगोरमायाव गोबां थांबाय। आगोलनि गुवाहाटि ओमफ्राय दानि गुवाहाटि नोंथाङा।
औ। ओम। न्दै समाव बेफोरबायदियाव थांनाय जादों बांद्राय।
उ।
गुवाहाटियाव बांद्राय गिदिर गिदिर न' गैयामोन। आरो सुबुं अजिमाया दिनैनि बादि बांद्राय रोजोब नङामोन। दा गोदो जों थांनाय समाव लामा सामा एसे फिसामोन फ्लाइअभार बेफोरबायदि गैयामोन। दा बे समाव बै समखौ नोजोर होयोब्ला बै समाव जोङो माने एसे साबाख्रि होनखौ जोङो नुनो मोनोमोन। आरो। बै समाव दैबाना बेफोरबायदि बांद्राय। जाया नाथाय दिनैनि दिनाव सुबुं अनजिमा बांबाय दै थांग्रा लामा
औ
मोजाङै गावनि लामा थांनो हानाया। दुख होनानै।
ओम
बेनि गोदान गोदान बिदिनो